अह हेल'।
हेल' खोनादों ना?
अ औ औ खोनादों।
अ गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो दे।
जों दा बर'फोरनि गोजाम नेरसोनफोरनि बागै सावरायनो सानदों आरो ना माने सावरायनो लादों
अ गोदाम गोदान नेरसोन ना?
न गोजाम गोजाम गोजाम सोन आरो गोदान नेरसोन मा मा बर'फोरनि औ।
औ अह अह।
जेरै गोजाम नेरसोन होमबा गोदोमफो गोदोनिफ्रायनो माने दाहालागे सोल सोलिबोनाय नेरसोन होनब्ला जोंनिया बर'निया खाम सिफुुङा नङा होनबा? खाम सिफुंखौ होननो हायो जों गरखा बेफोरदिनो गाननाय जोमनाय बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेरसो दोनि बागै सावरायनो सानदों आरो नोंनिसिम नोंजों।
जोना बेनो बर'नि नेरसोननिया
औ।
औ गाननाय जोमनायखौ लानानै जानाय लोंनाय आरो बायदि ओ दाबजुं आयेनफोरखौ लानानैबो जोंना बेयो नेरसोन। दा दिनैसिमबो दं माने बे हेल जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेराव खाम सिफुं सेरजा बेफोर दिनैसिमबो दङ जोबनो थाङाखै आरो गाननाय जोमनायाबोबो दङ जोंना दख'ना गामसा बायदि बेफोर गासिबो जोंनि आर'नाइफोरा दिनैसिमबो गोमोनानै थाङाखै दिनैसिमबो दङ माने बेखौ लानानै जोङो माने सिनायथि मोननो हायो जोंनिबे आ जों बर' होननानै आरो।
औ।
औ। आरो माबाफोर सोंगोन नामा?
माने बर'फोरनि माने सिनायथि महरै मा माखौ माने बर'फोर मोसानायखौ नों मिथिगौ नामा मा मा मोसायो बर'फोरा?
अ मोसानायाथ' ओ आं ओरैनो मोनसे एबा मोननैल' बुंनो हागोन आङो। ओ जोंहा माने बर'नि मोसानायानो जाहै फाय जोंहा मोनसे बागुरुम्बा दङ'। आ बिनिफ्राय आरो मा होनो बियो बैसागु मोसानाय। बिनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय आ खेराइ। खेराइ मोसानाय। औ बे जोंनि बर'नि माने आ नेरसोन आरो बे जोंनि बर'नि। थ्रेदिनेसनेल माने। दान्स होनना बुङो बेखौ। मोसानाय औ
बर' माने खेराइ मोसानायाव गोबां रोखोमनि मोसानाय दं जेरै दाउस्रि देलाय मोसानाय, गराय फाथ्रि मोसायनाय, दाल थुंग्रि सिबनाय, बिदिनो गोबां रोख खोमनि दं आरो मोसानाय फोरा जोंनि बर'आव गाम्बारि सिख्ला मोसानाय। बायदिनो
खोब मोजां माने जोंनि बर'आबो दिनैसिमबो माने बे माबाखौ मोसानायखौ जों एंगारनो हायाखै। बेनि थाखाय जोंना बर'आ बेनो सिनायथिया जोंनि बर'नि मोसानाय हारिनि सिनायथिया बेनो जोंनिया। ओ आरो माबाफोर सोंबावगौमोन नामा?
बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जानाय लोंनाय माखौ बर'फोरा बांसिनै माने बाहायो?
ओ बाहायनायाथ' बेनो दानिजो दानि जुगजों आरो गोदोनि जुगजों गोबां सोलायबाय। जानाय लोंनाय थानाय गासिबो माने मोनफा मोनफा माने गोबाङानो सोलायजोबदों ओ गोदोनि जाना या एसे आलादामोन आरो दानि जानायाबो आलादामोन थानायाबो आलादा आरो दानि थानायाबो आलादा। बिदिनो ओ गोदो जोंहा माने आबै आबौ गालांनाय बायदि जानाय लोंनाय गासिबो माने बर' फोरनि गेजेरावनो माने एसे जुदामोन ओमफ्राय दानिया एसे जुदा जाबाय माने एसे माने गोबाङानो जुदा। जों मा माने बांसिन माने गोदोनि बायदि ओ मैद्रु मैगं। ओ बायदि ओंख्रि गोबाब बायदिसिना ओ नाफाम बायदिसिना बेफोरखौ माने गोबां खम जाग्रा जाबाय दानि जुगाव माने। दानिया। औ जानाय लोंनायाबो माने एसे सोलायलांबाय आरो आरो थानायाबो बेनो थानायाबो जों गोदो मा बुङो बेखौ थोरिनि न'आव जों बांसिन थानो मोनबोदोंमोन आबै आबौमोनाबो थाबोयोमोन माने बिदिनो लुयोमोन गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंनानै सावरि बादालि खालामनानै माने न' लुबोयोमोन थाबोयोमोन जमा जमा थाबोयोमोन रंजाबोयोमोन आरो दानिया थ' आरो मा बुंबावनो दानि जुगाथ' आरो एसे सोलायबाय दाना आरो थोरिनि न' जेरावबो नुनो थांला गासिबो फाखक्का बायदिसिनानि जाजोब्बाय। आरो जानायाबो जेरै थानायजों लोगोसे जानायाबो सोलायलांदों। आं बेखौ नुनो मोनदों आरो। आंनि नोजोराव दा बेयो गोग्लैना दं माने।
ओमफाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय माने आबै आबौफोरा माने सेन जखाय जेखाइ खबायाइ बेफोरबायदि गोबां हेबोमोन आरो बेफोराव रांखावरि माने मुलाम्फा दंना गैयामोन बायदि बाय नोंनि बायदिब्ला?
औ दङ मानो गैया जानो ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो सिगांनिफ्रायनो माने गोबां जोंनि आबै आबौमोननि माने माबा नालाय खामानिखामोन बियो माने खामानि बुंनो थाङोब्ला बे ओरैनो पार्सनेल थारमाने बियो ओ जेराव नांगौखौ माने जों बायनो बायामोन आरो जों गावनि आखाइजोंनो ओ हेबनानै ओ नांगौखौ नांगौनि जुदि बारा जुदि बानायोब्ला जों बेखौ बाजाराव फानहैनाय जायोमोन बेजोंनो जोङो थाव संख्रि बानलु बायदिसिना लाबोनानै लोगोसे न'खराव जायोमोन आरो गोरोबनानै मुलाम्फाया बेनो जोंनिया बर'निया। गोदो आबै आबौमोननिया। औ आरो माबाफोर बुंबावगौमोन नामा?
औ जों माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जुमाय सेरेब लोङो बेफोरो देहानि थाखाय मुलाम्फा ना खहा जागोन बायदि?
ओ हो खहाया बेनो ओ बेबो बेनोदि मा बुङो जौ सेरेबफोरा माने जोंनि थाखाय गारज्रियानो फारसेथिं माने मानो बुङोब्ला जोंङो माने जुमायखौबो जोंङो नागारनो हाया बुस्तुआ बे जुमायजोंनो जोंङो तासै अमा फिनो हायो आरो बे जुमायखौ सावनानैनो जोङो रांबो एसे आरजिनो हायो नांगौ। बेफोरबायदिनो जुमाइ सेरेब सावनानै बे मोननाय रांजोंनो जोंखौबो सिगां माने गोदो फोरोंबोयोमोन आइ आफामोना ओमफ्राय आरो बिदिनो अमानि थाखायबो आदार मोननाय जायोमोन जौ सेरेब ओ सावनानै। ओ मुलाम्फाया बेखिनिआनो आरो खहाया बेनोदि ओ जुदि नों नांगौनि बारा ओ लोंनाय जानाय बेजोंनो जुदि गोजोमना थायोब्ला नोंनि न'खराबो जोबस्रांलाङोमोन। आरो गावबो बिद। दि जोबस्रांनायनि लामायाव फैयोमोन। बेनो खहाया आरो बर'नि।
औ। बर'फोरा मा मा माने मा मा राहाजों जिउ खुंबोयोमोन गोदो मा मा मावनानै?
ओ मावनाया बिदि । हि मावनाय खामानिफोरा बेनोमोन सिगां माने बांसिनानो बिदिनो मैगं-थाइगं गायोमोन ओ माइ माइफोरबो गायोमोन बिदिनो मैगं-थाइगं जों लोगोसे आरो गोबां माने एसटाग खामानि। दाउ अमा फिनानै बिदिनो माने गावनि जिउखौ खुंबोनायख'। आं नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथाङा माबाफोर आंनाव सोंनो गोसो जादों नामा?
अ सोंनाया बेनो ओहो। ओह। जिहिथु जोंनि ओ बर'नि ओ बैसागु सफैयो सफैब्ला माने जोङो बे मोसानायाव बैसागु जिथु जों मोसायो। नङा ओमबा। बे मोसानायाव जोङो। ओ ओ मा मा दामग्रा देग्रा लानानै जों मोसानाय जायोमोन।
जों बर'फोरा ना?
औ जोंनि बर'नि। बैसागु मोसानायाव।
जों बैसागु मोसाब्ला दामनाय देनायाव खाम सिफुं सेरजा जथा गरखा। दल। हारमुनि।
औ।
बिफोरदिनो बायदिसिनास थिफुं बेफोरखौ लानानै दामनाय देनाय जायो। बिजों लोगोसे सल' खननानै मोस फाननाय जायो। बे गाननाय जोमनायखौ बर'फोरा हौवाफोरा गामसा आरो गस्ला बिदिनो गस्ला गुफुर बिफोरदि गाननायस दे हौवाफोरा बांसिनानो आर'नाइ फालि बिफोरबायदि। खर'आव खानानै ओंखारबोयो मोसानो थाखाय साखा फारा जानानै आरो हिनजावफोराबो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा बिदिनो फालि आर'नाइ जान्जियाव खानानै माने गाजा गोमजायै ओंखारबोयो आरो बिदि ओंखारब्लाथाय मोसानो ओंखारदों बा गोसोआव मोनसे आरो गावनो गावनो गाव इसे माने आं मोसा हान्दों बिदि माने गोसोआव मोनसे गाननाय जोमनायजोंनो रंजानाय फैयो आरो गोसोआव बेफोरदि जमा सेंग्रा सिख्ला ओंखार खारनानै जोंनि बर'खौ फोरा ज' ज' सल' खननानै खुगाजोंनो सल' खननानै मोसायोमोन आरो गोदोथ' देक्स बेबायदि दामनाय बक्स बेफोरदि गैयामोन खुगाजोंनो खन्नानै मोसा
दा माने बेफोरखौ सोलायलांबाय
औ दा बेफोरबो लासै लासै अबेबा अबेबा गामियाव सोलायबाय- बे
बिदिनो मबाइल बायदिसिना दामनानै मोसाग्रा जाबाय खाम सिफुंखौ माने लाथ'नो नागिरला दानिया माने
औ
औ जोबोद मोजां मोनदों ओ आं नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मिथिना मोननानै आंबो जोबोद गोजोन
औ नोंनिसिमबो नोंजों रालायनो मोननानै जोबोर गोसोआव गोजोननाय मोनबाय
दा जोंनि बे रायज्लायनाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा
औ गोजोन्थों एसेनोसै
औ दे गोजोनथों